बाव
हेलौ
औ नोंथां।
दाथ' आङो नोंनाव मोनसे टपिकनि बागै माने लानानै सोंनो नागिरदों आरो ना।
औ
हेल' खोनान नोंथा?
औ खोनादों।
ओ नोंथांनियाव आङो माने खमला फिथाइनि बागै
औ
माने खमला आबाद मावनायनि बागै नोंथांनाव आङो एसे सोंनो नागिरदों आरो ना जा मोनथिगो।
औ औ आंनावथ' दा खमला फिथाइनि बागै बांद्राय रोंगौथि गैया आरो दा जोंनि खाथि खाला कमला गायनायबो नुनो मोना नालाय। खोनादोंना? हेलौ
दा कमला फिथाइखौ नोंथाङा मोनजाग मोनजागोन मोनजाफेराखै?
आंथ' दा खमला फिथाइखौ मोनजाफेरबाय आरो
औ
खमला फिथाइखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो जोङो बेवहाय जोंना गोबां भिटामिनबो मोनो
ओ दा कमला फिथायाथ' जोंनि गोबां थायो जेरै भुटाननिबो लाबोनाय जायो जोंनियाव दा इण्डियानिबो मोनो दा इण्डिया आरो भुटाननि कमलानि गेजेराव नोंथाङा मा फारागथि नुनो मोनो माने कमलानि फिथाइनि सायाव
दा जोंना जा इण्डिया जा भारत भारतनिजों जोंना भुटाननिजों खमला फिथाइनि गेजेराव जोंना गोबां फारागथि दङ
औ
होनना आं सानो आरो मानोना जोंना भुटाननिया भारतनिया जाबाय जायो बेनिखुइ साबसिन जनाय नुनो मोनो आरो
औ
बिसोरना जोबोर गोदैबो जायो जानानै जोबोर मोजां मोनो
ओ आं सानो औ आं सानो माने भुटाननिखौसो आं गोदै मोनो इण्डियानिसाय
औ औ आंबो बिदिनो सानो आरो
नोंथाङाबो भुटाननिखौ गोदै मोनोना आरो गोबां दिडिफारेन्स नुनो मोनो माने इण्डियानिया खमलाया माने गोदोरबो थायो फिसाबो थायो नाथाय भुटाननिया फिसा फिसा जायो आरोना खमलाया
औ औ औ औ
गोदै जायो आरो डिफारेन्स नुनो मोनो
औ औ
कमला फिथाइखौहाय भारत आरो इण्डियानि माबा
औ जोंना भारतनिखौ बांद्राय ओरै गोदै जानाय मोना आरो आङो आंनि मोनदांनायाव
औ
भुटाना जाबाय जि गोदै जायो आरो बिसोरना औ आरो आङो भुटाननि जा कमला बेखौ जोबोद जारौ जारौ मोजाङै नुनाय मोनो आरो
औ
आंनि मोनदांनायाव
दा ओरैनो नोंथाङा खमला आबाद मावनायनि बागै एसे मिथिगोन नामा
आंथ' दा कमला आबाद मावनायनि बागै एसेबा रोंगौथि गैया आं नुफेराखैबो आरो मारै गायो बेखौ कमला बिफांखौ मारै गायो आं नुफेराखैबो आरो नोंथांनाव रोंगौथि दङ नामा
थ' खमला होनोब्ला जोङो माने एखो फुलिजों गायनानै बेखौ थांहोनो हायो माने देरहोनो हायो बिफांखो
औ
आरो जोङो बेगरखौबो बेगर थायो नालाय दा बेखौबो जोङो फुनानै माने हायाव एफबना होननानै माने जोङो बिफां रज' होनोबो हायो आरो आंनि बायदिब्ला नुनाय मथे
औ
दा जों गुबुन गुबुन आदबजोंबो जों बिफांखौ देरहोनो हायो आरो
औ औ
दाथ' जोंना बिफाङाथ' ओरैनो सु थाखायो बेयावहाय
औ औ बेयाव सु थाखायो आरो बेनि बिलाइयाबो मोदोमनाय मोननाय मोनो आरो आं बिनि बिलाइ
जोंना कमला बिफांखौ - ओ बै मा होनो थालाय थानायखौ दाननानै गायनायावबो जानाय बायदि आं नुनो मोनो आरो
औ
थानायखौ दाननानै गायनायाव
औ
थ' नोंथांनि न'आवहाय कमला फिथाइफोर खमला बिफांफोर दं नामा?
दा जोंहानाव कमला बिफां गैया।
औ
नोंथांनाव दंङ नामा नोंथांनि न'खराव औ दा जोंनिया जोंनि हायाव ओरै कमला बिफां गायनाय नुनो मोना आरो जोङो खाथि खाला। बांद्राय मोजांबो जानो नागिरा नालाय
उम जोंनियावथ' जानो नागिरखाया कमला खमलानि आबादा
औ औ।
हा लाना हा जायो बेफोरो।
औ औ।
ओमफ्राय गुबुनफोरदि गोबां जायो खमला आबादा।
औ।
नाथाय जोंनियाव मानो जाया बेखौ आंसो बेखौसो आं हमना मोना माने
औ औ आंबो बेनि जा सोंलु सोंलुनि फिननायखौ आंबो बारा हमदांना मोननो नागिरा आरो मानो जानो नागिरा।
ओ दा मोननै आङो सानो आरो खमला आबाद जायैनि जाहोनखौ माने हानि थाखायसो जायो ओ हानि थाखायसो माने आबादा जाया ना जोंनि जा आबाद मावनाय बे आबाद मावनाया जाय रोङिनि थाखायसो ना जाय माने खमला आबादा जाया बेखौ आं सानो आरो
औ औ आंबो बिदिनो सानो आरो साननायालाय।
दा बबे मोनसेखौ माने बबे मोनसेनि थाखाय जाया बे खमला आबाद। बेखौनो सानो आरो
आंनि बादिब्लाथ' आं सानो आरो आंनि गोसोनिफ्राय। जोंनि जा हानि जा गुन बेयो भुटाननिसाय एसे आलादा नां सानो आरो बिनिखाय नारें खमलाया जाया ओरैनो आं सानो आरो आंनि गोसोनिफ्राय।
औ।
बिदि होनना आं सानो आरो जिहेथु जोंना नारें खमलानि जा गायनाय आदब बि गायनाय आदोबाथ' जोंना बेगर फोनायजों जायो नालाय बेना बेगरनो दोनखायो।
औ।
आं बिदि सानो आरो ।
दा
नोंथाङा मोनथिबावगोन नामा बेनि बागै। जे मानो जोंनाव नारें खमलाया बांद्राय मोजांङै जाया।
ओ आं सानो आं बुंबायानो माने हानि थाखायसो जाया जोंनि बे। खमला आबादा ना। जोङो मावनो रोङि आबादखौ मावनो रोङिनि थाखायसो जाया मानोना। बे मोननैखो दिडिफारेन्स जाबाय थायो बबे मोनसेया बेनि जाहोना मा
ओ औ औ।
बे खमला आबाद जायैनि जाहोना माने। बे मोननै जाहोन आं सानबाय थायो बबो मोनसेया बेनि जाहोना बिदि सानबाय थायो।
औ औ दा जोङो बेखौ मोजाङै मोनथिनो। मोनथिनोब्ला जों आबादारिफोरनावबो सोंनांगोन मानि थाखाय जानो नागिरा।
औ।
बेफोरनि जुदि जों रोखा गियानखौ मोनोब्ला। बिदिनो आं सानो आरो।
औ। ओ ओरैनो खमला आबादखो खमला फिथाइ माने आबाद मा समाव मावनाय मा बोथोराव मावनाय जायोब्ला आं बेखौ बारा मिथिया।
आंबोथ' बे बेखौ बांद्राय मोजाङै मिथिया मा बोथोराव। गायनाय जायो मा बोथोराव आबादखौ मावनाय जायो खमलानि। आंनावबो बिनि रोखा गियाना गैया आरो बेनि रोंगौथिया। ओरैनो बांद्रायथ' जोङो खमला जानायखो जों जा दावबायनो थांनाय सम जानुवारि फेब्रुवारि बेयाव बांसिन जानायखौ मोनो आरो आं गायनायखौसो मोनथिया।
औ गोजां बोथोराव ना।
औ औ।
गोजां बोथोराव
बेयाव आं फिथाइ थाइनायखौसो बांसिन नुयो आरो नाथाय मा समाव गायो आं बेखौ बांद्राय मोजाङै मोन्थिया आरो।
दाथ' जों बारा मिथि लाबो।
औ औ।
मानि थाखाय माने आबादा जाया
औ।
जोंनिखि सानो आरो।
ओं दा जोंना जागा लानानै जायगा खमलानि आबादा गोबां गुबुन गुबुन जानाय नुनो मोनो जोंनि भारताव। माबेबा जायगानिया गोखै जानाय मोनो। बांद्राय गोदै जाया।
औ।
बिनि मायबा मोनसे गुबै जाहोन जानो हागौ आरोना जाखौ जों जिहेथु मोनथिया नालाय मानि थाखाय जाया जोंनि भारताव।
दा नोंथांनियाव एसे सोंहरनाय जाबाय बेफोरखौहाय।
औ औ। औ आंबोथ' बांद्राय रोंगथि गैया आरो बे आबादनि सायाव। जिहेथु आंनि गोसोनिफ्राय आं जा मोन्थिगौ आं बेखौ नोंनो फोरमायबाय आरो।
औ। दा नंगौ जानुवारि फेब्रुवारियाव नुयो जोङो जानाय कमलाखौ बांसिन थ मावनायखो मा मा बोथोराव मावो बेखौ' जों मिथिला बारा।
औ आंनावबो बेनि बांद्राय ओरै रोंगौथि गैया। मा समाव जोंना गायनाय जायो ओरैनोथ' जोंना गायनायखौ नुयो खिन्थु फिथाइ थाइनायासो गुबुन गुबुन समाव थायो ना थायो नामा आं बिदि सानो आरो गायनायाथ' जोंना जायखिजाया समाव गायब बाबो जायो।
औ
नाथाय फिथाइ थाइनायसो जोंना समाव थायो।
ओ जों आङो नोंनाव सोंहरनाय जाबाय बेफोरखौ हाय जोंना समाबो जाबाय
औ औ
माने मोनथिखाय सोंनाय जाबाय आरो फ्रायनो मोनथिगोन नामा होननानै दे दे होमबा ना दे